नोंथाङा खोनादोंना? अ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
दायोथ' आङो ओरैनो दङ।
अ अ अ। बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नङा होमबा नोंथां? जिहेथु जोङो दिनै ओ हाथाय बाजाराव बेफार फालांगिनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
औ।
ओ आं बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानैसै। जिहेथु जोङो हाथाइ बाजारफोराव जोङो माबायदिहाय बेफार फालांगि खालामनानै ओ मानसिफोरा गावनि जिउखौ ओ गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय दिनै खामानि मावनानै जागासिनो दं जों बेफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दिनैनि समाव जोङो बुंनो थाङोबा बेफार फालांगिआनो जोंनि गेजेराव ओ गोबां मोनसे ओरैबायदि ओ फैसा आरजिनायनि मोनसे गेदेर जोंहा बेवबो राहा दङ। जोङो नंगौ बांसिनानो जोङो नायनो थाङोब्लाथ' जोङो बांसिनानो साख्रि बाख्रिफोरखौ जोङो मावनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसेनो नाथाय बिदि नङा जे गासैबो साख्रि मावजोबनानै जानो हायो बा गभारनमेन्टनि जब मावनानै जानो हायो बिदि नङा। जेराव जोङो खायसे सोलोंथाइ गैयि मानसिफोराबो दिनै गावनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनानै दङ। जेराव जोङो मानसिया साख्रि मावनानैल' फैसा आरजिनानैल' थांनानै थानो हाया। जेराव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो आरजिनायनि थाखाय जोंहा लामाफोर दङ। जोङो बेनिखायनो जोङो रावबो ओरैनो जनानै थानो नाङा। जिहेथु जोंहा ओ गोब्बां ओ खामानिफोर दङ। जों जुदि खामानिफोरखौ जुदि जों माव सोलोंनानै लानो हायो अब्ला जोंहा बुहुमाव गोबां खामानि दङ जायखौ जोङो दिनैसिमबो ओ जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय मानसिफोरा दिनै मोजाङै मावनो रोङाखै मोजाङै जोङो बेफोरनि सोमोन्दै नायबिजिरनो रोङाखै। जोङो गिबियावनो माबा मोनसे बेफार खालांगि फालांगि खालामनोब्ला जों हाथाय बाजारफोराव जों गिबियावनो बेफोर बेफारफोरनि सोमोन्दै बा फालांगिफोरनि सोमोन्दै जोङो गिबियावनो जोङो मोजाङै सोलोंनानै लाग्रोनांगौ। बिदि नङा जे जोङो बेखौ सो सोलोंनो थाखाय जोङो जोंनो गियान नांगौ बा जोंनो फरायसालियाव थांनानै जों फरायलायनांगौ बिदिबो नङा। मानो होनना बुङोब्ला बेफोरखौ जोङो गुबुननिफ्राय नायनानैबो जों सोलोंनानै लानो हायो। गुबुनफोरा माबायदिहाय बेखार खालामदों बेफोरखौ जुदि गुबुन फालांगिफोरनिफ्राय जोङो मोजाङै सोलोंनानै लानो हायो अब्ला जोङो जोंबो जोंनि जायगाफोराव जोङो गुबुनफोरा टाउन ओनसोलफोराव जोंनि ओनसोलफोराथ' दा गामि ओनसोल नङा होमबा नोंथां
नंगौ
सेहुथु जोङो बेफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो जोङो ओ टाउन बाजारफ्राव माबायदिहाय बेफार फालांगिखौ खालामो बा जों माबायदिहाय हिसाबफोरखौ जों खालामनो नांगौ जों दाजाब दानख'फोरखौ माबायदिहाय खालामनांगौ लोगोसेनो जोंहा माबायदिहाय मुलाम्फा जानो हायो बे फोरनि सोमोन्दै जोङो मोजाङैनो नायबिजिरनानै लानांगौ जिहेथु नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ हाथाय बाजारफोर दंना गैया नोंथां?
दङ नोंथां जोंनि खाथि ओनसोलावनो हाथाय बारा गोबां दङ।
औ औ औ औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हा नोंसोरनियाव ओ औ नोंसोरनियाव ओ बर'फोरा माबाय मा मा मैगंफोरखौ फाननो लांनो हायो? फाननो लांनाय जायो बेनि मुंखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां दा जेरैबायदि दैज्लां बोथोराव मावनाय लेस्रा खांख्रिखला खुमब्रा आरो मैथा गोखै मैथा बांगाल बेनि अनगायैबो जों थास' बिबार थास' आथिं सिबुं मैगं बायदिसिनाखौ जों बर'
औ
बांसिनानो बाजाराव बेफार फांलांगि खालामनो लाङो बेनि अनगायैबो न'आव मोननाय जेरैबायदि न'आव गायनाय बानलु फिथाइ मुदुफुल मुदुफुल फिथाइ बायदिसिनाखौ जोंनि आइजोफोरा फानहैयो आरो बेनि अनगायै अनगायैबो जेरैबायदि जोङो दैमायाव मोननाय साम' ओख्र बायदिसिना
औ
ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जेरै बाजार बा सुबुंनि रांखावरिखौ हेफाजाब होनायनाय मोनसे राहा हा थानाय सुबुंफोरा
औ
साफ्रोम साख्रि मावनाय संसार जानाय नङा गोबाङानो निखावनि
औ
निखाव फैनाय बेनिखायनो गोबां सुबुङा जेरैबायदि गावनि न'आव औ मोननाय मैगं थाइगं बायदिसिनाखौ जेब्ला बाजार जायो अब्ला बेवहाय फानहैनानै गावनि न'खरनि थाखाय गोनां गोनां जानाय खायद बायनानै सुफुंनोयो नोंथाङा सिगाङावनो बुंलांनाय बायदि जेरैबायदि जोंनो आथिखालाव बे बेफार फालांगि खालामबो जेरैबायदि दाजाब दानख' खालाम रोंनांगोन बेफोरो नंगौ खायसे समाव फालांगि जेरै दामदर बेखौबो जों मिलायनानै फाननो रोंनांगोन
औ औ
फालदथाय मानो होनबा जों फालांगि खालामनायजों लोगोसे जों बेनि दामा बिदा गैयिनि सायाव जेरैबायदि मैगं जेरैबादि माखासे मैगङाव जों बेनि बेसेन बेसेबां जाथावना बेखौ जों हिसाब खालामनानै लांनो नांगोन मानो होनोब्ला
औ
बेवहाय जों बेफार फालांगि थ' मैगं थाइगंखौ फानखागोन बेनिखाय बेनि अनगायैबो बेवहाय बायग्राया मैगंनि सायाव जेरैबायदि मुथा खानाय आरो मैगंनि साइज बेखौ नायनानैसो मैगं थाइगंखौबो बायनायखौ जों नुनो मोना
औ औ
खोनादोंना नोंथाङा ओरैनो नोंथांनि साखाथि खाथियाव बाजार बाजार बायदि जिरायोब्ला गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मा मा मैगं थाइगंखौ लांनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावहायथ' बाजार दङ दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जिहेथु मा मा मैगं लाङो होनना बुङोब्ला जोंनियावथ' ओरैनो बांसिनानो बेफोरबायदि जनानै फाननाय जाया जों फायखारि जैनाय जायो जोंनि ओनसोलफोरनिया बांसिनानो बिदिनो आलुफोरखौ गायनाय जायो आरोना जोंनाव बांसिन आलु बेसर बेफोरखौ गायनाय जायो लोगोसेनो जोङो मैगंफोरनि खोथा खोथा बुङोब्ला जों मैगंखौ बांसिन हाग्रा बंग्रानिफ्राय खानानै बायदिसि दिंखिया बेफोरबायदिनो थास' बिबार थास' आथें बेनिफ्राय थास' थास' बेदर जावनानै बेफोरखौ फाननो लांनायखौ नुयो आरोना नोंथां लोगोसेनो बायदिसिना जारि आरिफोरखौबो जोङो फाननो लांनायखौ नुयो दुन्दिया आरो लोगोसे लाइ लाफा फालें मुला बायदिसिना बेफोरखौ फाननो लांनायखौ नुयो जिहेथु जोंनियाव दा बांसिनानो बेफोरखौ नोंगौ फाननो लाङो बेनिफ्राय जों जुदि बेफोरबायदि हाथायाव जथाबनानै जुदि जोङो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो होनना बुंङो जोङो गुबुननि मैगंफोरखौ बाइक खनानै जनानै फानबाय थानाय नुयो आरो ना नोंथां बिदिनो सानसेयाव बिसोरो गोबां रां आरजियो बिदिनो बिसोरो नैरोजा थामरोजा सानसेयाव बेफोरबायदि मोनो आर ना जेनेबा नैरोजा थामरोजा जुदि मोनोबा गावनि न'खरखौ सुंथारनायावथ' जोबोर मोजां जागोन जिहेतु ओरैनो थास्लायस्लाय बाजाराथ' सानफ्रोमबो जाया बिदि जोङो रां थावरि आरजिनायखौ नुदों आरो ना आरो लोगोसेनो खायसेफोरा जोंनियाव गोबां दङ जिहेथु खाथि खाला नफोराव जोंनियाव बाजारा गोबां दङ खाथि खालायावनो जोंहा मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो दङ जिहेथु जोंनि नैजि नै थामजि बेफोरबायदि किल'मिटारनि गेजेरावनो गोबां बाजार दङ आरो ना दा बिदिनो बिथांमोना बाजार बाजार गिदिंबाय थायो सानफ्रोमबो बबाव अबेबा जायो रबिबारफोर खालि बाजार जायो अबावबा समबाराव बाजार जायो अबावबा मंगलबाराव जायो अबावबा बुधबाराव जायो अबावबा बिरस्थिबाराव जायो अबावबा सुक्रबाराव जायो अबावबा सनिबाराव जायो अबावबा जोंहा गुरुबार रबिबार खालि जायो दा बिदिब्ला जुदि बेफोरबायदि गिदिं औ बिदि जुदि सानफ्रोमबो जुदि गिदिंबाय थायोब्ला सानसेयाव जुदि नोङो नैरोजा फैसा मोनोबा बा थाम रोजजा मोनोबा। अब्ला नोङो सासे साख्रि मावनायाबो इसेबां मोनबावा आरोना फैसाखो। एसे बिसोरो माने बां खस्थ' खालामनानै ओ मावनानै बेफोरबायदिनो जागासिनो दं आरोना। दा बेफोरखौ जोंनि मानसिफोरा दिनै ओ गोबां सोलोंना लानो नांगोन। जोंनि मानसिफोराबो दिनै गोबां मावनो सोलोंबाय दिनै मोजाङानो जादों। अब्लाबो जोङो ओ बांसिन हायोब्ला जों बेफार फालांगियाव जों गोसो सो होनांगौ हाथाइ बाजारफोराव जेहेथु। ओ जोंथ' गुबुनफोरखौथ' हाखा हायासुन जोङो जेन'बा जोंनि बाजारफोराव मोसौफोर फाननाय जायो आरोना नोंथां। जेराव जोंफोराथ' बर'फोरहा जेहेथु जोंहा ओ नेमखान्थि दंखायो जों मोसौ फाननो मोना बा बेफार खालामनो मोना। जेराव जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव मोसौबो फानो बोरमा आरिफोरखौ बोरमा आरिफोरखौबो जोंनिया दानिया बर'फोरा एसे एनै ओंखारहांबाय। ओ फालांगि खालामनायफोराव बोरमाफोराबोथ' गोबां लाब दङ' जेराव गोदाग्राफोरा सानसेयाव बिसोर मोनखायो। बिसोरबो नैरोजा बा सेरतजानि गेजेराव बिसिनियाव थाखायो। खायसे सोलो गोनांफोराथ' माब्लाबा सानसेयावनो थाब ओ ब्रै रोजा थाम रोजा बा रोजा बिदि आरजियो। दा बिदिनो जुदि जोङो बेफोर ओ रां आरजिनायनि खाबुखौ जुदि जोङो मोजाङै जों गुबुननिफाय सोलोंना लायोब्ला जोंहा गोबां ओ खाबु दङ'। जिहेथु जोङो ओ गामिफ्राव ओरैनोसो थालाबायो। ओ जिहेथु दिनै जोंनि खाथियावनो गाम
औ।
बो बाजारफोरावबो जेबो थाङा थाङो थांबाबो ओरैनो थांला फैयो। जानानै लोंनानैसो फैयो फेनानै फैयो। नाथाय आथिखालावथ' बेफोरबायदि थानो हा
फाननाय थिनि समाव गैलिया आरोना नोंथां। जेहेथु दिनैथ' जोंनो थांना थानो थाखाय बायदिसिना जिउआव जोंनो मुवा बेसाद नागौ। थाव, संख्रि, बानलु सानसेयाव न' फैसा नांथारगौ सानसेयाव नोङो खमैब्लाबो ओ नोङो जेनथेन सोलिथारनोब्लाबो नोंहा जौसेयाथ' नांखाथारगौ। अब्ला नोङो ओरैनो जुदि नों लोंनानै गोलैना थायोब्ला नोंथ' माजों जानो नोङो जानो थाखायथ' नोंनो नांथारगोन। ओ थाव, संख्रि बायनो थाखाय बिनिखायनो दिनै मावनो गोनां जाबाय जिहेतु जेराव मावनो गोनां जानायलाय दिनै ओ जोंनि जा बर'फोर बिसोरो दिनैसो माने सारि मोनदों आरोना। जिहेथु जोंहा लोंनानै जानानै मोसानानै रंजानानै जोंहा सम हगार हरोब्ला न'खरखौ माबायदि सालायगोन? बेफोरबायदि जोंहा मोनसे साननाय फैबाय। बेनिखायनो ओ जोंहा जा बायदि जोङो फालांगि बिथिङावनो जा, सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बा जोङो ओ गुबुन बिथिंफोरावनो जा राजखान्थि बिथिंफोरावनो जा बेफोराव जोङो ओ ओ जों थांनाय बोसोरफोराव जोङो बांसिन जों जौगानो हायाखैमोन। थाय जोङो दिनैनि समाव जोंहा एसे ओ गोजौ थाखोनि जोंहा जौगानो हमदों। जों सोलोंथाइ बिथिङाव नायनो थांबा जोंहा गोबां दावगाबोगासिनो दङ' दिनैनि समाव। ओ जोबोद ओ गोजौ थाखोसिम जोंहा ओ दावगागासिनो दङ'। जेराव जोङो नुनो मोनो जों राजखान्थि हान्जायाव जोंहा दिनैनि समाव गोबां जौगाथाखोआव गाखोनो हमदों। जों फालांगि बिथिङावबो दावखोनो हमदों। बिदिब्ला जोङो दिनैनि समाव ओ जा थासारियाव दङ' जोबोद मोजां थासारियाव दङ'। ओ बिदिनो गोबबां बाथ्रा रायलाय ओ रायज्लायबाय नोंथांजों जोङो ओ हाथाय बाजाराव फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै बिदिब्ला नोंथाआ माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा ना जिहेथु जोंहा समाबो गैलिया
बुंला दे नोंथां दा जोंना समाबो जाना फैबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनिआवनो दोनथनसै
औ औ औ दे बिदिब्ला गोजोन्थों आरो दे